औ नोंथां गोजोन सानजौफु नोंथांनिसिम। औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ'?
दा आंथ' नोंथां बिदिनो जिरायना दं नोंथां।
औ औ नोंथांनि सायाव आं एसे दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा एसे नोंथां नोंथांनि साखाथियाव थानाय एबा नोंथांनि
औ औ
नों नोंथांनाया एसे प्रब्लेम जादों नोंथाङा एसे साइदआव थांनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ
खोनादोंना नोंथाङा औ औ औ नोंथां एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों नोंथां।
औ
औ बिदिनो दावबायनायनि बागै आरो नोंथां ना?
औ नोंथां बिदि दावबायनायनि बागै औ औ।
औ बिबदिनो जिहेथु जोंथ' बिबदिनो खाथि खालानि बागै सावरायनोसै नोंथां जों बिदिनो दावबायनाय होनोब्ला बिदिनो जोङो बगामाथि हाजोमा बेखौबो जोङो दावबायनायाव लानाय जायो नोंथां।
औ औ
औ बिब्दिनो बगामाथि होनोब्ला नोंथां जेरैहाय जोङो हा गुफुर होनाय जायो बर'आव औ नोंथां।
औ
औ बिब्दिनो जोंङो बेवहाय थांङो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंङो बिब्दिनो गोजान गोजानफोरनि सुबुंफोराबो बेवहाय थांङो जों जोंबो थांङो नोंथां
औ
बिब्दिनो जोंङो बेयाव थांनानै जोबोर समायना रमायना बिब्दिनो गोथां गाबजों बुंफबनाय बिफां लाइफां नुनो मोनो जेरैहाय जोंङो बेवहाय थांङोब्ला दाावमा दाउ सा बिब्दिनो बिदिनो बिफां लाइफां सारै सारै नुयो आरो जिहेथु जोंङो बुंनो थाङोब्ला बेवहाय थांनानै जोंङो गोसोखौ जोबोरैनो मोजां मोनो। बेयाव बिबदिनो बुद्ध मन्दिरबो दंङ नोंथां औ बिदि बुंनो थांङोब्ला दां जेरैहाय जोंङो बेयाव थांनानै गोसोफोरखौ गोजोनग्लाय मोनो बिदिनो बिदिनो लावखार ओंखाम जायाग्राखौथ' बुंनो ना नोंथां। जेरैहाय बिब्दिनो दैमा सेराहावहाय लावखार ओंखाम जायो नोंथां।
औ
बिदिनो बिफां लाइफां सारि सारि दंङ बेयाव बिब्दिनो बैग्रि बागानफोर दंङ
औ
औ बिब्दिनो ओइ मोनसे मा होनगोन बेखौ जोंङो नोंथां जिब लाइनबो दङ बेयाव इन्टारेस्ट गोनांफोरा गाखोनो हायो नोंथां औ नोंथां। बिब्दिहाय बिब्दिनो गोबां सुबुंफोरा थांनानै बेवहाय गोजोननाय लाहैयो।
औ नंगौ नंगौ।
औ बिब्दिनो दैमा दैसा सारि सारि बोहैबोनाय बिब्दिनो बिफां लाइफां दंङ।
औ
औ नोंथां
औ नोंथांङा आंनि सायाव माबाफोर सोंनोलागा दंमोन नामा नोंथां
औ नोंथां इदि एसे दावबायनायनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां आंबोथ' बिदिनो औ औ नोंथांनि बायदियैनो एखे रोखोमैनो फोरमायजागोन नोंथां मानो होनना बुंङोब्ला आंबो एसेबां माने गोजान गोजानाव बेफोरबायदि दावउबाय हैैनोथ' हाहैयाखै अब्लाबो आंङो माने आंनि जिहेथु जा खाथियाव जाखिनि दाउ फैफेरबाय आं बेनि सायावसो एसे फोरमायनो मायनो नाजादों नोंथां थाखा सियावथ' आंङो सुखि जिहेथु हाजो जिहेथु बेयाव आंनो एसे दावबायनाय जाबाय नोंथां थ' माने बेयावहाय ओरैबायदि माने मोनसे समायना जिहेथुलावखार ओंखाम जाग्रा पिकनिक स्पट जिहेतु जों बेखौ इंलिसै बुंङो पिकनिक स्पट बे जोंनि बर'आव बुंङो बेखौ लावखार ओंखाम जाग्रा औ नोंगौ नोंथां बिदिनो जों गेटनिफ्राय खोथाखौ बुंजागोना नोंथां थारैनो ओ गेटनिफ्राय लानानै जोंङो गोबां समायना होै माने मोनसे दंफां लाइफां आरिफोरखौ जोंङो नुहुरग्रोखायो यो एबा जों नुखायो जिथु आरो बिनि गेटनि साखाथियावबो मोननो मोनो। से ओ जेराव दै बोहैनाय बेखौबो आंङो नुनो मोनदोंमोन नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे ओरैबायदि माने मोनसे हाबनानै नुहैबाय जे बेयावहाय दावमा दावउज जिब जुनार बायदि जेरैहाय सेसा बिदिनो मैदेर मुफुर जिखुनु खि जाया जिब-जुनार दाउसिन दाउला बेरे मोख्रा लख्रा बेफोरबाय बायदि बायदिफोरा बेखौ आं बेयाव नुनो मोनदोंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे समायना औ नोंगौ समायनायै माने मोनसे हाजो बेखौबो नुनो मोनदों मोन आरो निनि हाजोनि साखाथियावनो माने मोनसे ओ महिरबो दङमोन बेव माने बे मन्दिराव
बेयाव खुलुमहैयोब्ला बेवहायनाय गासैनाय हनायखौ जाफुङो होननानै जोङो फोथायनाय जायो। आरो
औ औ नंगौ नोंथा औ
जिहेतु साखाथियाव ओरैबायदि माने समायना समायना दंफां लाइफां बैग्रि दंफां बायदि बायदि
माने जिहेथु बेलावखार ओंखाम जाख्रा जायगा औ नंगौ। लावखार सोमजाग्रा जायगा आरो बेयाव थांनानै ओरैबायदि माने मोनसे दै बोहैनाय माने समायना जायगा दंङ बेयाव माने बेयाव जोङो हाबहैदोंमोन आरो जोङो दुगैनानै जोङो गोजोननाय लादों नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बेयावहाय गोजान गोजाननि नुहैबावबाय मा गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै सुबुंफोरा दा बिदिनो गुबुन गुबुन हारि एबा गुबुन गुबुन जाथि बा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जिखुनु सुबुंफोरानो बेयाव फैनानै गोजान बै जायगायाव जिउ लावखार रोखोम जाग्रा बे पिकनिक औ लावखार ओंखाम जाग्रा सुखिनि लावखार ओंखाम जाग्रा बेयाव गोबां सुबुंफोर फ्रा ओ फैनानै लावखारखौ ओंखामखौ जाफैदोंमोन। आरो जाफैनानै बिदिनो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे बिदिनो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होफायदों नुनो मोनदों नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे ओ बायदि गोबां गोजोननायखौ जोङो लानाय जायो नोंथां बेनो आरो नोंथां। नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा बे जायगानि बागै एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
जेरैहाय जोङो बिब्दिनो दारागाव हाजोनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नोंथां आं।
औ एसे फोरमायना होलाय।
औ दानि जाहाथे नोंथाङा बिब्दिनो जिबायदि बुंलांदोंमोन।
औ औ नंगौ सैथो।
औ बिदिनो बिदिनो एसे एखे रोखोमै जानो हागौ नोंथां बुंनाया।
औ औ।
जेरैहाय बेयावबो जोङो बुंनो थाङोब्ला बेवहायबो जोङो बिब्दिनो नुहैयो दाउमा दाउसा बिब्दिनो जिब जुनार बायदि बायदि बिब्दिनो मैदेर बिब्दिनो औ बिब्दिनो मोख्रा लख्रा गोबांफोर नुहरो नुयो जों नोंथां।
औ औ सेैथो सेैथो।
औ औ बिबदिनो आरो बिबदिनो बैग्रि बिफां दंङ सारि सारि बिदिनो बिफां लाइफां बिफां लाइफाङा गाबजों गोथां गाबजों बुं फबनाय मोनसे नुथायखौ जों नुयो नोंथां औ बिब्दिनो बुंङो बिब्दिनो गोबां सुबुं माहारिया बेयाव थांनानै गोसोखौ गोसोखौ गोजोन खालामहैयो नोंथां जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला बिब्दिनो बर' असमिया बिब्दिनो बांगाल बायदि बायदि रोखोमनि सुबुं माहारि थांनानै बेवहाय गोजोननाय लाहैयो नोंथां। बिबदिनो जोंङो थांनाय सा समानो जादों बेयाव थांनाय सम बोथोरा सफैयोब्ला जों नोंथां थाङो। बिब्दिनो जेरैहाय जोंङो बिबदिनो गोदान बोसोर मोनफैब्ला नोंथां गोदान बोसोर मोनफैब्लाय एबा जोंङो लास्ट
बि जेनेबा गोदान बोसोरखौ जेनेबा जिहेतु जोंङो बरायनो थाखाय
बरायनो थाखाय माने
औ नं नंथां नंगौ। बिब्दिनो जेरैहाय बेयाव बेवहाय थांनानै माने लावखार ओंखाम जाहैयो जेरै बिब्दिनो समायना बिब्दिनो मोन से दैमा दंङ बेहाय नोंथां।
औ औ।
औ बिब्दिनो बेवहाय थांनानै सुबुंफोरा बिब्दिनो खायफाया दुगैनानैबो फैयो बेयाव गोसोफोरखौ खौ गोजोन मोननायनि थाखाय औ बिदिनो बुंनो थांङोब्ला दुगैना फैयो आरो नोंथां।
नोंथाङा बे जायगायाव थांनाय नोंथाङा बे जायगायाव थांनाय मा म आ नुआखै एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां हागोन नोंथां।
औ औ एसे फोरमायनानै होबावलाय जे जिहेतु दंफां लाइफांफोरनि बागैबो। औ औ दाउसिन-दाउला बेफोरबायाददिनो ।
सोंथ' नोंथां बिदि बिनि बागै बुंनो थांङोब्ला बिब्दिनो नुबोनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंङो बिब्दिनो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोर नुनो मोनदों। जेरैहाय बुंनो थांङोब्ला जोंङो बिफां बिफांफोरनि मुंखौ मख'ला नोंथां। बिब्दिनो गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि बिफांफोर नुयो बेयाव नों सोम फोर समायना जाना थायो नोंथां बिदिनो गोथां गाबजों बिदिनो। बुंनो थांङोब्ला बेवहाय जोंङो नुनो मोनो मैदेर बिब्दिनो मोख्रा बिब्दिनो दाउसिन-दाउला मुफुर बिबदिनो बायदि बायदि रोखोम बेयावहाय नुनो मोनो नोंथां जिब जुनारफोरबो बिदिनो
औ नंगौ सैथो सिरि।
नथां बिब्दिनो बैग्रि बिफांबो दंङ नोंथां।
औ औ।
औ औ।
औ। दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन दोनथ' जासिगोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां थारैनो दोनथ' जासिगोन।
औ नोंथांनिसिम आंङो रोजा रोजा ओ गुरैयै आंनि बे गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनो सानो। मानोना नोंथांङा जे आंनो बेफोरबायदि मोजाङै मोजां खोथा एबा जिहेतु जु सोंनायनि फिननाय होनो हादों नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनो हम नोंथां। खौ बिदिनो सानबाय
आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय।
औ नोंथां औ। औ दे बिदिब्ला जों अ दे बिब्दिब्ला न? औ दे।